औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांखौ खौ मोनाबिलिनि गोजोन फुं हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलाय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथा बिदिब्ला नोंथाङा औ बिदिब्ला औ आङो दा ओ जिरायनानै दं नोंथां।
औ आङो नोंथांजों औ कल हरनायनि जाहोनानो जादों सोलोंथाइनि बागै बागैहाय फंनैसो रावाव सावरायनो होननानै नोंथांनो आङो कल हरदोंमोन नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि जिउ ओ दानि नायाव हा बा जोंनि जिउ संसारावहाय सोलोंथाइया माबायदि बिफाव लायो बा माबायदि खामानि होयो बा जो सोलोंथाय गैयाब्ला ओ मा बायदि जागोन बेनि बागै। नोंथाङा आंनो फंनैसो रावआव फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां आं थारैनो हागोन। बिदिब्ला जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ मानसिया एबा सुबुं माहारिया ओ बिदिनो उन्दैनिफ्रायहाय जा रोङो बेखौनो जों जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङो। औ बेनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइ दोङो सोलोंथाइया गुबुन रोखोमै नायोब्ला जोङो बिदिनो फरायसालियाव फोरोंनाय एबा लिरनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ। आरो बेफोरजों लोगोसे जोंना बे साफ्रोमबोनि जिउनि ओ बेलायाव बिदिनो गोबां सुबुङानो गोबां खामानि रोङो सोरबाया गेलेनायनि गेलेनाय सोरबाया मोसानाय बेफोरबायदि बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ होननानै आङो मिथिना मो नो। जोंना औ सोलोंथाइ होनोब्ला सासे सुबुङाहाय एबा सासे बिमायाहाय सासे गथ'खौ जोनोम होयो अब्ला बै गथ'आ जोनोम जागोदान एबा बै जोनोम जानाय समनिफ्राय बिदिनो देरनायसिम गोबां खोथा रोंलाङो एबा गोबां खामानि रोंलाङो बेफोर बेफोर गासैबो सोलोंथाइ। बिदिनो जोंना सासे गथ'आहाय जोनोम जाखांनानैहाय बियो गिबियावनो मेगनखौ नायनो सोलोङो
औ नंगौ।
बेबो जोंनि जिउनि मोनसे सोलोंथाइ मानो होननानै बुङोब्ला बे गथ'आ बिदि मेगन नायनो रोंखानानै फैाखै एबा बियो बे बुहुमखौ नुफेराखै। बेनि-बेनि गिबि खेब बुहुमखौ मेगन खेवनानै नायनाय बेनिखायनो बेबो मोनसे सोलोंथाइ बेनिफ्राय जोंहा आहार जानो रोंनाय बिदिनो आखाय आथिं सोमावनाय बिदिनो जोंना गथ'आ सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइखौ मोनलांनो हायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंहा बेनि उनावहाय गिबिहाव ओ जोंना बोसोरनै एबा बोसोरसे थानानैहाय जोंना थाबायनो सोलोङो। एबा खारनो सोलोङो बेफोरबो जोंनि सोलोंथाइ बेनिफ्राय जोंहा ओ थाङै थाङै बेदिनो देरलांनानै थाम उम ए बा ब्रै बोसोर बा बोसोर जायो अब्ला बेखौ गिव गुदि फरायसालियाव होनाय जायो। अब्लानिफाय बियो मोनो औ फरायसालिनि फरायथाइ फरायनाय एबा सो ओ गुबै सोलोंथाइखौ बियो मोननो हायो। बेनिफ्रायहाय जोंहा औ बेखौ ओ गुदि फरायसालिखौ बारग'खांनायनि उनाव बियो गेजेर फरायसालियाव थाङो बिदिनो बेनि फ्राय बारग'खांनाहाय ओ गोजौ फरायसालियाव थाङो बिदिनो बिसोरो गोबां गोजौ सोलोंथाइखौ ला थालांनो हायो
औ औ
बिदिनो जोंना ओ‌ सोलों थाय होननानै बुङोब्ला ओ बिदि सोरबा सुबुङाहाय ओ बियो फरायनाय लिरनाय फोरखौल' गोरों जायो जेनेबा बेफोरखौ जोंना गुबै सोलोंथाइ होननानै जोङो बुंनो हाया मानोना बियो ओस औ मा बियो मानोना सोरबायदि मानसिखौ एबा गिदिर मानसिखौ माबायदि मान होनांगौ उन्दै मा-मानसिखौ मा माबायदि सनमान होनांगौ बेफोरनि जेबो गियानानो गैयाबा बेखौ ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै जोङो मानिनानै लानो हाया। बेनिखायनो जोंना औ सोलों थाइखौ होनांगौ उन्दै समनिफायनो बेफोरबायदि उन्दै समावहाय बिसोरनि ओ मे मेलेमाहाय जोबोर ओ गोख्रों जायो बेनि थाखाय बिसोर ओ गथ'फोरा ओ जि बुङो एबा जिस ओ जि नुयो बे ओ बे खामानिखौनो बिसोरो गोसोआव थाब लानो हायो बे आरो बे खामानिखौ गोसोआव लानानै बिसो रो मावफिनबाय थायो बिदिनो ओ बिसोरखौ गाज्रि सोलोंबाथाय गाज्रि जालांगोन बे गथ'आ मोजां सोलोंबाथाय बे गथ'आ इयुनाव मोजां जालांगोन बेनि थाखायनो जोंना उन्द ओ गिबि गिबि ओ सोलोंथाइ होगिरि एबा फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा ए बा बिफायानो।
औ औ
औ बि-बिदिनो जोंनाहाय ओ जोंनि भारत हादरखौ ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइनि आंओम आयदायावहाय जोंहा गोबां गोग्लैसोनाय होननानै जोङो सान सानना मोनो एबा ओ नुनो मोनदों नाथाय जोंहा गुबुन हादोरनि गथ'फोरानो गोबां ओ सोलोंथाइ गोनां होन नानै जोङो साननानै मोनो औ बेफोर ओ सोलोंथाइखौ जोंना ओ माबायदिहाय स्कुल फरायसालिफोराव ओ आय बेफोर आयदाखौ सोफाबाथाय मोजां जागौमोन एबा जोंनि ओ फरायसाफोराबो एसे गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हागोन बेखौ नों थाङा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ सोलों थाय होनोब्ला जोंना गिबियावनोहाय माखासे ओ खामानिफोरखौ जोङो ओ नुनानै सोलोंनायखौनो जोङो सोलोंथाइ होनो ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो जे ओ फराय सालिफोराव थांनानै जोङो फरायनाय लिर नायखौल' जोङो सोलोंथाइ होननानै ओ बुंनायखौ जोङो नुनो मोना ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङोहाय बेबायदिनो जोङो ओ माखासे ओ मुवाफोरखौ जोङो सोलोंनाय जेरै जोङो आबाद मावनो सोलोंनाय बा जोङो बेबायदिनो उन्दैनि फ्राय जोङो सोरखौबा नुनानै जेनबा जोङो थाबायनो ओ सोलोंजेन्नाय बा जोङो बिमा बिफाखौ आइ बाबा होन्नो सोलोंजेननाय बेफोर गासैबो खामानि फोरखौनो जोङो माखासे सोलोंनाय सोलोंथाइ होननानै जोङो साननो हायो आरोना नों थां ओ बेबायदिनो जोङो ओ गिबि सिनावहाय बेबायदिनो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो बिमा बिफायानो जोंनि सोलोंथाइनि मेन गुरु होननानै जोङो ओ मोनथिना मोनो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जोङो गिबियावनो ओ गावनि बिमा बिफायानो जोंनि गुरु बेनि उनावहाय बिमा बिफाया जे बेबायदि ओ बै गथ'खौहाय मोजां सोलोंथाइ होनानै सासे गोजौ गेदेर एबा गोलाव मानसि खालामलाङो बेबायदिनोहाय नोंथाङा दहायनो बुंखांदोंमोन जे ओ बै गथ'वा जोनोम जानायनि सिगांनो मेगनबा बै सोरजि बुहुमखौ नुजिना होननानै जेब्लाना बियो बै मुं बुहुमबा बा सोरजिखौ नायजिनो अब्लाना बेबो मोनसे सोलोंथाइ होननानै नोंथां ङानो दानि फोरमायना होबाय बा जेब्ला बै गथ'आ थाबायजेननो रोङो बेबो मोनसे सोलोंनाय बा बै गथ'आ जेब्ला ओ बिमा बिफाखौ आइ बाबा होनजेनो बेबो गिबि खेब सोलोंनाय होननानै जोङो सानना ला ग्रोनाय जायो ओ बिनि उनावसो जोङो जेब्लाना बै गथ'वाहाय फरायसालियाव थांजेनगोन अब्ला बै फरायसालिनि फोरोंगिरि बा फोरोंगुरुखौबो जोङो ओ नैथि खेबनि गुरु होननानै नानै जोङो ओ सानना लानाय जायो आरोना मानो होनोब्ला जोङो बिमा बिफाया फास गुरु जायो बेबाय बेनियाव जोङो ओ माखासे ओ बाथ्राफोरखौ बा जोंनो सोलोंनायफोरखौ बिमा बिफाया होबाय बेनि उनावहाय जोङो माखासे गियानफोरखौहाय जोंनि ओ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा होयो आरोना नोंथां ओ जेब्ला बियोहाय अ आ खख' बायदिसिनाफोरखौ जेब्ला फरायनो रोंङा अब्ला जोंनो फोरोंगिरिफोरानो बेफोरखौ गासैखौबो फोरों रोंजेनो फोरोङो बेनि उनावहाय बेखौ गोरों गोरा खालामनानै गोजौ थाखोसिम लाङो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंङो सासे मोजां फरायसा जानांगौब्ला माब बोरैहाय ओ बेनि आखल आखुआ माबोरै जानांगोन बे जोंङो गिबियाव ओ बुंग्रोनो ब्ला जोंङोहाय ओ बै गथ'आहाय गिबियावनो गावनि न'खरनि गासिबो सो द्रोमाफोरखौनो मान होनो रोंनांगोन जेरै उन्दैखौ अननांगोन बा गोदोर फोरखौ ओ समान लानो रोंनांगोन बेबायदिनोहाय सासे मोजां फरायसा जानो हायोबा थिनो फरायसालिफोराव थांङोब्ला बै फराय ओ फरायसालिनि लोगोफोरजों मोजां जां सोमोन्दो लानांगोन ओ बा फोरोंगिरिफोरखौहाय मोजां मान होनांगोन बेबायदिनोहाय सासे मोजां ओ सोलोंसा एबा फरायसा जानो हायो आरो ना ओ नोंथाङा दानि बुंदोंमोन जे ओ गुबुन हादोराव फरायनाया जोबोद मोजां बा मोजांसिन होननानै ओ आंङो सानोदि जोंनि हालामावबो दा बायदियावहाय फरायनाया गोबां बिथिंङाव जौगाबाय होननानै आङो सानदों बा नुनो मोनदों जे जोङो फरायनायनि गेजेरजोंनो ओ गोबां लाइमोनफोर बा जोंनि आदा आब' बा आमायनि आनै गासैबो जोंना आ फरायनायनि गेजेरजों सासे जौगासार सुबुं जानो हाबाय बा जोंनि बर' समाजखौबो गोजौआव दैखांलांनो हाबाय फरायनायनि गेजेरजों आरो जोंङो फरायनायनि गेजेरजोंल' ल' नंङा जे जोंङो माखासे बिथिंङावबो जेरैहाय जोंङो खेला गेलेनाय बा बायदिसिना आब बाद मावनाय बेफोरबो जोंना मोनसे मोनसे सोलोंनायाव गोलैयो आरोना नों थां सोलोंथाइ लानायाव बै फोरखौबो जोंङो दानि मुगायावहाय गोबां ओ गो गोबां जायगायावनो जोंङो सोलोंनो थांनायखौ जोंङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो बेबायदिनो आबादारिनि सो ओ सोमोन्दै जेनेबा आबादखौ माबोरैहाय मावगोन बेनि फारसेबो जों ङो सोलोंनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो मावबादा खुलिनो जेरैहाय एग्रिकालसार स्कुल जायखौ बुङो बेयाव आबादनि सोमोन्दै फोरोंनाय जायो बेबायदिनो ओ नोंङो हटेलफोरावहाय ओ खामानि मावनोबोलाबो जोंङो बेयाव हटेल मे नेजमेन्ट होननाय थायो बेयावहाय ओ
उम बेनि बागैहाय सोलोंनाय जायो। आरोहाय जोंङो ओ बेबायदिनो एम्फौ फिनाय बायदिबोफायबो जोंङो सोलोंनो लुगैदोंब्ला जोंङो हेन्दलुम बायदिसिना जोंना फरायसालि थायो बे फोराव थांनानै जोंङो सोलोंना लानो हायो आरो। ओ बेबायदिनो जोंङो ओ सोलोंनायनि गेजेरजों गोबां बिबुं खेला दुला गेलेनानैबो जोंङो माखासे सोलोंनानै जोङो गिदोर गिदोर बा बेबायदिनो खेला गेलेनानै जोंङो गावनि जिउखौ दानो हायो होननानै आं सा सानो आरोना नोंथां नाथाय जोंङो आथिखाल मुगा गायाव ओ नुनो मोनो जे जोंनि निख्रुइ नायोब्ला जेनेबा गुबुन हारिया बर' हारिनिख्रुइ नायोब्ला गुबुन हारि रिया जोंनि बर' हारिनिफ्राय बांसिन जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना मानो होनोब्ला बिसोरना बांसिन बिमा बि फाफोरा बांसिनहाय जोंना बिसोरनिया फरायनो होनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना नों थां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ